हेलौ गोजोन मोना बिलि नोंथां।
गोजोन मोनाबिलि।
मा खौरां?
अ मोजां नोंनालाय माबायदि?
दों दे गेजेरावनो। जाखांबायबा?
आं जाथ'वाखैनो कलेजनिफ्राय फैनायनि जानाय जायासै।
अ अ अ अ अ ओ जाथ'वाखै आरोना आंबो दिनैयो सान से जानायानो जायाखै दे आंबो ओजों कलेजनियाव थांबाय ओमफ्राय दासो मोनफैदो। उम उम
आंबो एसे थांमोन कलेजाव ओमफ्राय एसे थाब फैदों आरो माने बाइन्दिं खालामदों होनदां डिजार्टेसननि माने एस आर पि रिपर्टनि ओमफ्राय बेखौ खालामखांनानै ओमफ्राय सकाव एसे बाजार खालामनानै फैखानांसै रुमाव दिनै फैदों आं माने हारसिंबोना ओंखायनो सोरां बारां बाजार खालामदो होननानै बाजार खालामना लाना फैखाबाय गायनाय फुनाय सोलिगासिनो नामा नोंथांमोननिथिं? गायनाय फुनाय सोलिगासिनो ना?
गायनाय फुनायाथ' ओं सोलिदों। माने दाथ' बहुद माने भिर जाफुदों।
ओ ओ नोंसि गायनायफोरा माबायदि नोंसिनिथिं? माने टिका सिसटिम ना हाजिरा?
हाजिराबो लायो थिखाबो लायो।
हाजिराया बेसां खरि लायो?
थिनस' नोंसिनि जालाय?
जोंनिथिं ओंखाम जायोना?
ओंखामखो आं मिथिला दे होयोना होयाथाय
ओ जोंना ओंखाम जायो खिन्थु साराय तिनस' ओंखाम जायाबाथाय आरो सारिस' मानि जायो
जोंनियाबो बिदिनो नामाथाय
ओम माने जोंनिया जायफोरा माने एसे माने गोनां बिसोर माने एसे गैयैखौ नायनो रोङा आरो माने जाय मानसिफोरा माने गायग्राफोर लायो बिसोरबो माने थांनांगौ बिसिनिखौनो होना होयो ओमफ्राय उननिफ्रा साननैसो हायाबाबो उनाव होनांगौ जाना फैयो आरो आं दा जेसेबां खोनानो मोनदों माने बांसिननियानो गायनाय फुनाय इदि खम खिन्थु जोंनि साइडथिंजाय एसे बारा दं आरो।
ओ दा नोंसोरनि नोंसोरनि जा बोथोरफोरा बोरैहाय? अखा हादोंमोन नामा अखाफोर हादोंमोन नामा ना हायाखै?
अखा हायाखै खिन्थु खोरोमदोंमोन।
ओम नोंसनिजाथ' नोंसिना दाथ' अ जोंनियाथ' दा माने आसामाव बहुद दैबाना जायो नङा होमबा बयनिख्रुइबो ओमफ्राय दा नोंसोरनिफोरनिखि दैफोर बानाफोर जायो नामा?
जोंनिथिं इदि दैबाना जायाखै खिन्थु खेबसे इदि दैबाना जाफेरदो
ओ माने ओरैनो जों सुबुंफोरनि माबाफोर ख हा बानायायो नामा माने दै बाना जानानै?
औ औ सुबुंनि खहा बानायदों माने गायनाय फुनाय टाइमाव बिदिनो दै बाना लोमना होनानै माइ गायखांनायफोराबो माने दैजों माने लोमसावजोबदों आमफाय खावसे ओ न'फोराबो आरो एसे लोमसावदों बिदिनो आरो ओमफयफ्राय बेहाय माने दैबाना जानाव जोबोद माने ना ओंखारदों आरो ना मानसिफोरा ओरैबायदि जे लायै लायै ना सारदोंमोनदों बेयाव
बोसोरा माबायाव
ओ ओ बे ओरैनो न स लोमलायनाय माबा बाया आरोना। मा न सबफोर लोमलायनाय बिदि दैबाना जाया आरोना नों
ओहो नआव लांलायनाय नङा माने एसे सिथलायावहाय एसे जायो आरोना।
अह अह होनोमबाबोथ मानसिफोरनि बिदि न सम लोमलायनाय ओरैनो जोंथ नों नायनाय अखमाव जिबायदि दैबाना नुयो नङा होमबा बहाबा नोंङो जोंनिनो नै जोंनि बडलेण्ड एरियायावनो ओ भुटानफोरा दै एंगारहरबा मालाबा मालाबा लोमसावजोबो अमा बोरमा जोंनि इण्डियाआवथ दा दा बयनिख्रुइबो दैबानाखौ गिबा अखमावनो जायो नङा होमा आसामाव बहुद जोंनिया ब्रह्मपुत्राबो लोमसावनानै बुहुद खहा खालामलाङो
उम दाथ ब्रह्मपुत्रआ दैबाना एसे बुरजायानो जादों दैया बारा जादों ओमफ्राय आरो अरुणचल साइदथिंबो सिमेन्ट सापरि साइदथिंथ आरो दालाङानो बायदों।
उम उम।
दैैबाना इदि जनानैनो
जायानो दैे बहुत खहा खालामो जोंनि आसामाव दै आरो जोंनि बोसोरफ्रोमबो माने एसे माने खहा खालामो आरो मा होनो दैबाना जाफ्रामबायानो थायो जोंनिया ओंखायनो जों गभमेन्टफोराबो एसे इनिसियटिभ लानांगौ आरो दायथ लानांगौ। ब्रह्मफुत्र फोरखौ माहाय थेथेनायनि बेबसथा लानांगो बावनदारिफोर खामनो जाहाथे माने गुवाहाटिफोरावबो जे एसे बानायनानै जाथाबबाय थानो नागिर ना। नङा होमबा माने एसे जुब जुब अखाबानो बाना जायो ब्रह्मपुत्रनिफ्राय दैया लोमसावना हाबहैयो। बेनि थाखायनो बांद्राय जायो आरोना। फोरा।
बाहाथै सुथियाथ दैबानाया जाययोनो थांनायनि बे थां थांनायनि आरो रासथायानो थाया।
अह एखे आरो जोंनिया बुहुत माने जोंनि जेरै काजिरङानि फार्काफोराबो माने जिब जुनारफोराबो माने लोमसावनानै बहा था मागोन जायो आरो। बहुद माने जोंनियाव एफेक्ट खालाम खोलैनायखौ नुनो मोनो।
ओ नोंथाङा बे काजि काजिरङायाव थांफेरबाय ना।
आंङो थाङाखै काजिरङायाव थांनाय जायाखै आं होनबाबो मानासाव हाब्बाय आरो आं मानासखौ फराय ना गिदिंबाय आं
औ थांनायानो जायाखै
अह
नबे मोननैआनो मुंदांखा आरोना आसामनि माबायाव नेसनेल पारका मानास आरो काजिरङा
मायाव
नेसनेल पार्कनि मा नेसनेल पार्क माने बे मोननैया मुंदांखा आरो ना
अह गोदोरसिना जोंनिया बांसिन माबायानो गोलैयो माने हा खालि हिसाबै जोंनि माने बांसिन एरियाया माबाया देरसिन खोमालै मानासआ मानासा गासै मानासासो देरसिन खोमा ओ ओरैनोथ ओ माने बांसिन मोनदांनायाव मानसिखौ देरसिन बायदि हाफोरा बुरजाखोमालै मोनथाम ड्रिस्ट्रिकट ना ओ बरपेटा दा इनिफ्राय चिरां जोंनि बाक्सा ओमफ्राय बांसिन मेज'रिटि बाक्सायाव नाङो आरो
उ -उ
माबो खायसे देरसिना काजिरिरङायानो खोमालै
नना नोंसिना गाजिरङायानो गोलैयो
दैमोन ना
ओ काजिरङिया-काजिरङिया
अ -अ -अ ओरैनोथ' जोंनिया आठथा जाबाय नेसनेल पार्कआ आसामाव जोंनिया ओ माबोन इयो गोदोना रायमना ना मामोन
रायमना नेसनेल पार्क बेनिफ्राय आरो आरो मोनसे जाय दाजाब देरदोंमोन बे मामोन सिखना जोहोलाव नामा सिकना जोहोलाव नेसनेल पार्क अ -अ
उम बाखिफ्रावथ' थायाखै नोंबो खथिफोराव थाखै बेरायनायफोराव
आंनि थांनाय जायाखैमोन दे आं मा बांसिन सम न'आवनो थायो ओमफाय बिदि गिदिंनाय जाया माने लोगोबो गैया नालाय आंहा बिदि गिदिंनाय बेरायनाय लोगो था थाबाथाय एसे मोजां आरोना ओमफाय बिदिनो लोगोफोरजोंबो बारा इदि थांनाय जायाखै माने दाबसे गुबुन जायगायाव दङ नालाय आं दा खायनो माने
उम-उम ओरैनोथ' जोंनि बिटि आर आवबो बुहुत माने नेसनेल पार्क दङ जोंनिखि मानाससा मेन पुराना ओमफ्राय आरोखि ज सिखना जोहोलाव थाबाय बेनिफ्राय ओ बेनिफ्राय खेराइ मुरा साबाय मोनथाम बेनिफ्राय जोंनिया मोनब्रैयानो गोलैयो खोमा ना बेखिथ' अदालगुरियाव मोनसे दंबायदोंदां
अदालगुरियाव मोनथियााथ
अदालगुरियाव माबा लाइफ सन्सुरिसोजों खोमा नलै ना
अ
एसे आगोलाव कम्पिटिटिभ बिभागैसो आं बहुत नायनाय जादोंमोन दा बावजुबबाय आरो जायगाफोरखौ मायाव मायाव दोङो टटेल हिसाबखौल' द बे मसेसो दोङो दा बेखौ जों सिगां बुहुत नाय जादोंमोन आरोना बबे नेसनेल पार्कखि बबे दैमाया हैबोदों
एं-एं-एं
आरो मानि थाखाय फेमास जोंनियाथ' जोंहा मानासआ मा-मा मै -मैनि थाखाय
मैनि आखाय उम काजि -काजिरङाया आरो थसे गं गोनां गान्दानि थाखाय माने बेफोर ओ उम बेफोर आरो कुइसनफोरावबो फैनाय जायो ना
उम-उम फाय दैमाफोराबो फैयो आरोना बबे माबानि थाखाय मानास नेसनेल पार्कनि सेरजों मा दैमा बोहैबोदो जैदिनो मानास दैमा थाबाय जायखि जोंनि आरो काजिरङाखिथ' नों ब्रह्मपुत्रानो गोलैयो खोमा हबायोबा आंबोसे बावनाय बायदि मोनबाय
दाथ' ग्रेट थ्रि ग्रेट फर बिदिनो इक्जामफोराबो माने अनलाइन जागोन नामाथाय बा इगजाम जागोनदां ना नोंथाङा बेफोराव ट्राइ खालामो ना
फाय खालामो होमाबा मोजां प्रिपारेसन खालामना होनाय जायाखै
आ आरो ओ गिबि खेबसे एगजाम जानायाव होदोना होआखैमोन नोंथाङा
आंङो होदोंमोन माबा उइदाउट प्रिप्रेरेसन ओरैनो होदोंमोन जेब्ला आंङो। उम्म ने गुवाहाटियावसो दोंमोन माने एक्जामा मोजां मोजां स्टाडि खामनानै होनाय जायासै आरो।
ओ आस्सा आं हादो हानाया। ओमफाय मोनसे आरो जाबावदोंमोन बे माने। भाइबा जादोंमोन खिन्थु भाइबानि रिजालानो ओमफ्राय ओंखारासै।
अ बिटि सिनि नामा।
उम।
थि बिटि सियाव एसे माबानि कारापसन जायोलै माने एसे। जेनुवेन जाया माने एगजामफोरा दाबो माने बहुत ओंखायनो बारा माबा खालामना लाबबो गैयासो।
उमह उमह आसामनि एक्जामफोरा मोजां आरो ना आसाम।
आगोलाव आसामा हामोन दा आ आ दा आसामफोरा आसामा मोजां कन्डाक्ट खामोथ। दा मोजां जेनुवेनलि जब होयो आसामा दा आरो बि टि सि। खिया जो आसामा दा थिखा जादो आगोलाव थिग नोंआमोन दा आरो मोजां जेनुविन। होयो आरोना इदिबाबो। जोंनिया बि टि सिआ दाबो माने जेनिउनाव माने जब होनो नागिरा। एसे रिलेटेड एनि एनि पटिजियाम एफोरजों खारनो नागिरो पलिटिक्स।
उम्म उम्म बाकि आरो नोंथांङा मा मा ओ लाइफआव माने। दाथ' साख साख्रि नागिरगासिनो ओमफ्राय ओरैनो मा मा एगजाम होफेरगोन
सनि बे आंनिया टारेटआ बेंस बेंकनि बद'ल जादोंं
आचा। नोंनि एगजाम फोर मोननै मोननै जायोना माने बिथिया कम्पिउटार बेस टेस्ट जायो नामाथाय
बेंकनिया माबानिम ओरैनो जों फ्लार्क बुंङोबा जों फ्लार्क थायो मोनसे माने। जुनियर एसिसेट मोनहैखो माने। बेयाव नोंङो प्रिलिम्स जायो ओमफाय मेमस जायो खननै जायो। बेनि बे पिअ आ। पिअ आ ओमबा। माबा जायो आरोना खनथाम जायो मेनाजार एसिसटेन्ट मेनाजार जायो इयाव ने फास्टाफ। लिमस मिन्स इन्टारभिउ ला लाबोवो।
ओमफाय दाफोर हो दाफोरबो होबाय थायोना नों।
आं दाहोथनाय ला आं दोंसिन दा दोनथनाय रखम जाबाय माने। सिलिबासा बेलेगखदों मिलाया ओंखायनो आं दोनथनाय रखम जाबाय।
ओ अ।
दे ओमबा बिनि रायलाय दोनथ'सै ना। दे दे।